खोनादों नोंथां मा खालामगासिनो?
दङ ओरैनो जिरायनानै। नोंथा थाङालाय मोजां नोंथाङा माबोरै दं?
औ न'खराव गासिबो थिगैनो दंजोबो ना? औ
औ दङ थिगानो गासिबो। ओ
उम। दायो माब्रैसो सोलिगासिनो नखरा
उम न'खराव साबैसेमोनलाय नोंसोरा सेमोन?
हा
न'खराव साबेसे मानसिफोर दंमोन नोंस्रा?
खोनादों। खोनादों ने
खोनादोंना फैथाराखै माथो नोंथां ओहो खोनायाखै दे बुंफिननायलाय
खोनादों ने
ओ नै दासो खोनादों दे बुंलाय।
अ जोंहा साबा दङ नखराव गासै
अ सोर सोर खोन्थानो हागोन नामा?
अ जोंहा आफा थाबाय ओमफ्राय आदा थाबाय आं थाबाय ओमफ्राय बिनानाव थाबाय सानै।
उम उम।
नोंथांमोनालाय।
ओरैनो न'खरनि गारजेना मा मावो नोंसि नालाय?
ओरैनोथ' जोंहा आफाया आबादारि आबादखौनो मावो।
ओं
उम।
देग्लाय मा आबादखौ बांसिन मावनाय जादों?
हा देग्लाय?
औ
देग्लायथ' जेनेबा बिदिनो दोरोङारि बायदि जेनेबा दैज्लाङावथ' आबादखौ माबाखौनो माइखौनो गाय बेखाय जायो ओमफ्राय मेसे सेङाव बिब्दिनो। जुखाम गायो माइ गायखांनायनि उनाव। ओमफ्राय बेनि उनाव बिदिनो सबाइ सबाइ गायनाय जायो ओमफ्राय बानलु बेफोरखौ एसे एसे गायो जानो आन्था ओमफ्राय बिब्दिनो मेसेंआवथ' आरो जोंना इयो लाइ लाफा बिदि फैयोना बेफोरखौ एसे मावनाय जायो आरो।
औ
औ
नोंलाय मा मावगासि नो दायो?
आङो आ आंबो बेयावनो न'खरनि खामानियावनो हेफाजाब होयो आफाखौ।
उम
औ नोंथांमोनालाय?
दङ' जोंनिया गासै साब्रै।
अ
ओरै जोंनिया आं थाबाय बिदा गेदेर दं सासे बिनिफ्राय बिमा बिफा गासै साब्रै जायो जोंनिया।
औ मा मावो?
ओरैनो न'खर सालायनो थाखाय बिफाया आबादखौनो मावनानै दङ।
औ
दाथ' दैज्लां दैज्लां सिजेन जाहैबाय नालाय।
औ
माइ गायनो थाखाय खोथिया थिलि एवहोदों थ्रेक्टरजोंहाय।
ओं
आरो आङो फरायगासिनो।
अ थिगानो।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय सोलोंथाइनि फारसे माबोरै?
जोंनि ओनसोल
खोनादोंना?
औ खोनादों सोलों- थाय होनोब्ला बे सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाहां दावगाफुदों आरो जोंनि ओनसोलाव।
उम, उम।
बिनो फरायनाय बा बिए पास खालामनाय बा एम ए खालामनाय बेबायदि मानसि मोननोसै आरो दरसे गामियाव दरसे गामियावनो एम ए पास खालामनाया बिदिनो साबा